हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांङा आंनो दानसे सम होनो हागोन नामा?
औ होगोन नोंथां।
औ गिबियावनो जेनेबा गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोनथों नोंथां
औ नोंथाङा नोंथाङा जुदि आंनो दानदिसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन।
सावरायजागोन नोंथां।
औ दा गिबियावनो आं जागायग्रोनोसै
औ
औ बर' हारिनि देरसिन आरो जेनेबा गोनांथार फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै बुंनो सान सानदों आं नोंथांजों।
औ
बैसागुआ खालि रंजानायनि फोरबोल' नङा नाथाय जोंनि हारिमु दोरों खौसे थि आरो सिनायथिनि नेरसोनबो मोनफ्रोमबो बर' न' खरा बे फोरबोखौ जोबोद गोसो गोथारै नेनानै थायो। मानोना बियो बर' गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो आरो समायना उदां बोथोरखौ बरायो। बैसागुखौ सरासनस्रायै एप्रिलनि गेजेराव फालिनाय जायो। बे समाव मिथिंगाया जोबोद समायना जायो बिफांफोराव गोदान बिलाइ नुजाफैयो। गाब गोनां बिबार बारो दाउफोरा मेथाइ रोजाबो आरो बोथोरा गोजोन जायो। मिथिंगायाव बे समायना सोलायनाया मानसिफोरखौ फ्रेस आरो खुसि मोनदांहोयो। बेनिखायनो बैसागुखौ गोदान जागायजेननाय मिजिं आरो सुखुनि फोरबो महरै मिथिनाय जायो बर' हारिमुआव बैसागु सोदोबा मोनसे जर'खा ओंथि दं बियो थांनाय बोसोरनि दुखुफोरखौ बावगारनि आरो गोदान बोसोरखौ गोजोन गोजोन आरो मोजां सानस्रिजों बरायनायनि सम। सुबुंफोरा मोनफ्रोमबो न'खरनि थाखाय मोजां सावस्रि जौगानाय जाफुंसार आबाद मोननाय आरो सुखुनि थाखाय आरज गाबो। फोरबो जागायनायनि सिगां सुबुंफोरा जेनेबा गाव गावनि न' सिथ्ला सोरगिदिं साखोन सिखोन खालामो नांगौ जायोब्ला बिसोरो गावनि न'फोरखौ फोसाबो आरो साजायो बेजों लोगोसे गोदान जि जोम बायनाय गाननाय दोरोङारि दोरोङारि जाग्रा आदार बानायनाय जायो। आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरा नांगौ जानाय गासैबो लाहार फाहार खालामो गासै गामियानो रंजाखांनायजों बुंफबजोबो मानोना बयबो रंजानायखौ जोबोर गोसो गोनाङै नेथ'यो। गोबां बर' गामिफ्राव बैसागुखौ सरासनस्रायै स्नि सानसिम फालिनाय जायो मोनफ्रोमबो साननि गावबा गावनि गोनांथि आरो नेमखान्थिफोर दं।
औ
सानफ्रोमबो जोंनि दोरोंफोर मिथिंगानि फारसे मान होनाय जिब जुनारफोरनि फारसे मोजां मोन नाय आरो मानसिफोरनि गेजेराव खौसेथिनि गोसोखां होयो। बियो बेनो मोनसे जाहोन जायनि थाखाय बैसागुआ मोनसे फोरबोल' नङा बियो जोंनि हारिमुवारि उनमोन्थायखौ संरैखा खालामनायनि मोनसे राहा।
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ नंगौ।
गावारि महरै बैसागुआ आंनि मोजां मोनग्रा फोरबो मानोना बियो आंखौ आंनि न'खरजों समबार होनाय भाय बागिफोर आरो लोगोफोरजों लोगो हमनो जेनेबा आरो दोरोङारि सि जोम गाननो आरो आंनि बर' हारिमुखौ गोग्गानायजों फालिनो खाबु होयो। जेब्लानो बैसागुआ फैयो गासै बारहावाया खुसि जायो आरो बयबो माखासे साननि थाखाय गाव गावनि सिन्थाफोरखौ बावगारो आरो ना।
औ औ
औ दानिया आं फोरमायनो सानदों बैसागु खौ माबोरै फालिनाय जायो आरो बियो मानो जुनिया जायो? आं सिगाङाव बुंखानाय बायदि गोबां बर' गामिफोराव बैसागुखौ स्नि सानसिम फालिनाय जायो मोनफ्रोमबो साननि गावब गावनि गोनांथि आरो दोरोङारि आसार खान्थिफोर दं बे फोरबोनि जाग गायनाया गोजोननाय मान होनाय आरो साबायखर बावनायजों जायो। बैसागुनि सेथि साना जुनारफोर जुनियायै मोसौ आरो मैसोफोरनि थाखाय बावनाय जायो। बे जुनारफोरा आबाद मावनायाव गोनांथार बिफाव लायो नालाय फुङावनो आबादारिफोरा गावसोरनि मोसौफोरखौ खाथिनि दैमा एबा फुख्रियाव लानानै थाङो आरो दुगैयो। बिसोर गावनि सोलेरखौ मोजाङै साफा खालामो आरो बिसोरनो थाजिम गांसो गांसो आरो थाजिम आदार जाहोयो आरोना गोबां न'खरफोराव जेनेबा सुबुंफोरा गावनि मोसौफोरनि मोजां सावस्रिनि थाखाय आर'ज गाबो मानोना बिसोरो बोसोर नाङैनो आबादारिफोरखौ मदद खालामो आरोना बे खान्थिया जोंखौ जिब जुनारफोरखौ मोजां मोजां मोनहोनो आरो मिथिंगाखौ मान होनो फोरोङो। बेनिफ्राय न'आव फैफिनायनि उनाव सुबुंफोरा गाव गावनि न'फोरखौ साखोन सिखोन खालामो आरो फोरबोनि थाखाय थागथियारि जायो। बयबो साफाय एबा दोरोङारि बर' गस स्ला गानो आबहावाया रंजालु जायो मानोना गोदान बोसोर जागायबाय। उननि सानफोराव सुबुंफोरा गाव गावनि फागोैयिफोर लोगोफोर आरो न'सुंसेनि मानसिफोरखौ लोगोआव हमनो थाङो बिसोरो गाव गजों गाव हामलायथि सोलाय सोल' खालामो गावजों गाव मोजां सावस्रि आरो जौ गाथायनि मिजिं थियो आरो गेदेरफोरनिफ्राय बोर बियो नंगौना नोंथां? औ लाइमोनफोरा न'खरनि बैसो जानाय सोद्रोमाफोरनाव थांनानै आरो जाफुंसार इउनिट थाखाय बोर लानानै मान होयो बैसागुनि बयनिख्रुइबो गोसो गुदुं बाहागो गोफोरनि गेजेराव मोनसेयानो जादों हारिमुवरारि फोरबो। गामियै गामिफोरा देंखो मोसानाय आरो सुखु खुसिजों बुंफबनाय लाइमोन हौवा सा आरो सिख्लाफोरा ज' ज'यै दोरोङारि बर' मेथाइ रोजाबनो आरो आरो हारिमुवरारि हाबाफारि दिन्थिफुङो बेफोर हाबा फारिफोरा मानसिफोरखौ ज' लाबोयो आरो लोगो आरो खौसेथिखौ गोख्रै खालामो नंगौना नोंथां?
औ नांगौ।
औ आंनि साननायाव बे समायना दोरोङारिफोरा बैसागुखौ गुबुन गोबां फोरबोफोरनिफ्राय आलादा खालामो आरोना। बियो रंजानायनि थाखायल' नङा नाथाय गेदेर खौ मान होनायानो जा जिब जुनारफोरखौ जोथोन लानाय आरो मोनसे हारिमुवारि जयै फालिनायनि सोमोन्दै दं नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
औ। दानिया आं बैसागुनि देंखो मोसानाय जाग्रा आदार हारिमुवारि गोनांथिनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनि
औ।
औ बैसागुनि बयनिख्रुइबो समायनासिन गोसो बो होनो हानाय थावनियानो जादों जेनेबा बागुरुमबा मोसानाय नंगौना नोंथां। औ बे बर' हारिनि दोरोङारि सुबुं मोसानाय आरो गुबैयै सिख्लाफोरा गाब गोनां दोरोङारि जि जोम गाननानै दिन्थिफुङो। मोसानाय मोसानायनि समायना मावसारानाया मिथिंगाजों थुलुंगा जानाय गुबैयै सिखिरि दाउसा बिबार आरो। बोहैनाय दैमाफोरनि खारनाय बागुरुम्बा मोसानायखौ नुनानै साफ्रोमबो सुबुंनि गोसोआ खुसि आरो गोग्गानायजों आबुं जायो। दोरोङारि बर' देंखोआरि दामजुफोराबो फालिथायनि मोनसे जेनेबा गोनां बाहागो आर ना। औ बैसागोनि। समाव जेनेबा जों खाम सिफुं सेरजा आरो जथा बायदि दामजुफोरखौ दामनाय जायो। बियो बेफोर दामजुफोरनि सोदोबा गासै गामियावनो गामियाव मोनसे गोजोनथाव आबहावानि आब आसाम होयो आरो ना। हिसा आरो हिनावसाफोरा जयै दोरोङारि बर' मेथाइ खनो आरो बयबो बे फोरबोखौ जेनेबा जों गासैबो रंजायो आरोना। औ बैसागुनि गुबुन मोनसे गोनांथार बाहागोआनो जादों दोरोङारि बर' जामुं। जेनेबा न'खरफोराव गोथाव जाग्रा आदार बानायो आरो भाय बाहागि लोगोफोर एबा नसुंसे मानसिफोरखौ गावसोरनि न'आव जेनेबा लिंहरनाय जायो। मुंदांखा दोरोङारि जामुंफोरनि गेजेराव मोनसेयानो जादों जेनेबा दाउ बेदरजों अनला जेनेबा सबाय बायदि बायदि रोखोमनि आरो गोबां न'खरफोरा गाव गावनि नेमखान्थि बायदियै। गुबुन दोरोङारि जाग्रा आदारफोरखौबो बानायो आरो ना। आदारोफोरखौ जयै रानलायना अननाय लोगोआरि आरो आलासि बरायनायखौ फोरमायो। बैसागुआ न'खरारि लोगो जानायनि समबो। जाय सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावो एबा फराय बिसोरो गावनि बिमा बिफा जेनेबा आबै आबौ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव। बाय बागिफोरजों जेनेबा रंजानो थाखाय न'आव फैयो न'खरफोरा जयै सम हगारो जाग्रा आदार रानलायो। सल' खिन्थायो मिनियो आरो। खुसि गोसोखांथिनि सोरजियो आर ना।
औ
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा बैसागुनि बागै नोंथाङा मा सानो
औ हागोन नोंथां ओ बैसागुआ आसामनि हर मानसिफोरनि बयनिख्रुइबो गोनांथार आरो गाब गोनां फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे नोंथाङाबो बैसागु फोरबो फालियोब्ला नोंथाङाबो मिथिखानांगौ जानांगौ बेखौ
बोसोरफ्रोमबो एप्रिलनि गेजेराव फालिनाय जायो आरोखि नोंथाङाबो दानि बेफोरनि बागै एसे फोर लांखादों जाय गोदान बोसोर जागायनाय आरो उदां बोथोरनि सफैनो सिनायथि होयो बे फोरबोआ खुसि देंखो ओ- मोसानाय दोरोङारि जाग्रा दार आरो हारिमुवारि हाबाफोरजों बुंफबनाय बेयो मोनसे ओ ओरैबायदि ओ सम जेब्ला न'खरफोर आरो माहारिफोर ज' जानानै मिथिंगाखौ फालियो साबायखर बावो आरो गोजोन जौगानाय आरो मोजां फसलनि थाखाय आर'ज गाबो बैसागु सोदोबा मोनसे जुनि ओंथि दं आरोखि नोंथां ओ बर' रावाव ओ बैनि ओंथिया जादों बोसोर आरो सागुनिया ओंथिया जादों जागायजेननाय ओ बेबायदिनो बैसागुआ गोदान बोसोरनि जागायनायखौ फोरमायो मानोना गोबां बर' सुबुंफोरा आबादनि सायाव सोनारो बेफोरबायदि आबाद आरो मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो दं आरोखि नोंथां ओ बेयो गोजाम आबाद ओ बोथोर ओ गोजा गोजाम आबाद बोथोर जोबनाय आरो गोदान बोथोर जागायनायखौ दिन्थियो बैसागुआ ओ सरासनस्रायै गोबां सानसिम जायो गोदोनि दिनाव थामजि साहालागै जायोमोन नोंथां बेनि बागै एसे फोरमायलांखादों नाथाय ओ दानि दिनाव स्नि सानसिमल' नुनो मोनदों। ओ मानो होनना बुङोब्ला ओम गोदोयो बोराय बन्थ'
सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ गासैबो ज' ज' मोसालायोमोन। ओ बेनिखायनो गोदोनि दिनाव जोबोद रंजानायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां नाथाय दिनैनि दिनाव नुनो मोनलिया मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिना ओ जोबोद जौगानाय। हादोर जानानै फैबाय। ओ बेनिखायनो ओ दा गोदोनि बैसागु आरो दानि बै बैसागु जोबोद फारागथि जानानै फैबाय मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिसिन दामग्रा देग्रा बर'फोरनि जा दामग्रा दुग्रा बेफोरखौ लानानै बैसागु फालियोमोन नाथाय ओ दानि दिनाव बेबायदि बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनलिया ओ बेबायादिनो दानि दिनावहाय ओ सेंग्रा सिख्ला एस ओ गुबुन जायो ओ गथ' गथाइ गुबुन जायो बोराय बेन्थ'फ्रा गुबुन जायो। ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोसायो आरो बेजों लोगोसेनो बोराइ बन्थ'फोराथ' गोदोनि नेमखौ फालियो नालाय नोंथां बिसोरहा ओ जाग गोदोनि दामजु ओ खाम सिफुं सेरजा गासैबो दामग्रा बेसादफोरखौ बिसोर लाना नै मो- मोसायो ओ बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा बा गथ' गथायाइफोरा ओ
बेबायदि मोसानायखौ जों नुनो मोनाखै ओ गोबां ओ गोदान मुगानि बिगियाननि जेरै ओ बक्स दामजु बायदिखौ लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
ओ बेबायदिनो ओ दा बैसागु होनना बुङो ब्ला जोंना गिबियावनो जायो ओ मोखौनि मोसौ नि बैसागु ओ बे खालि ओ मोसौखौ मोजाङै दा फुङावनो सिखार